अ अब्ला आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों दिनै मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदों ।
ओ औ हागोन नोंथां।
अ जोंनि बे दिनैनि टपिकआनो जाबाय ओ दाउ अमा फिसिनानै बोरैहाय न'खर फोजौखांनो हायो बिनि सायाव आं नोंथांजों सावरायनो सानदों। नोंथाङा जुदि सम होनो हायोब्ला औ। जों दाउ अमा फिसिनाय होनना बुङोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा दाउ अमा फिसिनानै दिनै न'खर संसार दाबोदों गोदोथ' जेनेबा जोंनि ओ सोलोंथाइ हाराबो जोबोद खममोन जोंनि बर'फ्रा आबाद मावनानै बा बिदिनो दाउ अमा फिसिनानै दिनै गरसे गरनै रां खामायनानै जोङो दिनै संसार जाबोदोंमोन। दा थिग बिदिनो आं नों नोंथांजों सावरायना मोननानै आं दिनै गोजोनदों आरो नोंथांनियाव सोंनो लुबैदों जे बर'फ्रा आथिखालाव दाउ अमाफोरखौ बोरैहाय फिसियो आरो बोरै फिसिनानै जोङो रां खामायनो हायो नोंथांजों आं एसे सावरायनो सानदों बिनि सायाव नोंथाङा एसे से फोरमायना होदो बोरैहाय दाउ अमा फिसियो।
औ औ ओ जोङो दाउ अमाखौ जोङो फारामबो ओ खालामनो हाथों आरो न'आवबो मासे मानै जे‌ जोङो आधार होना नै जोङो देरबाथाइ बाजारफोराव फानहैनो हाथों आरो अमानो मा मा आदार होयो अमा फिसानो जोङो ओंखाम रुना होनांगोन ओंखाम ओ जेनेबा ओ एंखुर होनांगोन बेखौ बिमाफोरनो जों बिनि थाखाइनो थास' थास' एबा बिलायफोर दं ओ आरो मैगं बिगुर बेफोरखौ जोङो रुनानै होनाय जायो आरो बिदिनो आरो सिरा
औ नंगौ।
ओ गासैबो न'खरावथ' बर'सुबुं फोराथ' सारख्रि गैजोबा नालाय बिदिनो न'फोरावनो दाव क्या फिसिला बाइनानै जोङो गावनि न'खरखौ ओ सालाय लाङो आरो
औ नंगौ थारैनो ।
औ जोंहा दाउ अमा फिसानि गोबां मुलाम्फाबो जायो मा रां मोनो ब्ला जोङो न'खरनि नांगौखिनि ओ संख्रि बानलु थाव बेफोरखौ जोङो मोनबोयो नालाय बेजोंनो जोङो ओ इनि नांगो खौ जोङो हाय
औ हेलौ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा? हेलौ अ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां? औ खोनादों नोंथां? खोनादों नोंथां खोनादों बुं। औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां बुं। औ खोनादों नोंथां खोनादों। हेलौ
औ औ खोनायाखै नोंथां?
खोनादों आं खोनादों नोंथांथिं नेटवक इसु दं नामा
ओ नोंथां नेटआ आंना दंखायो नोंथांनिखौसो आं खोनाफैयाखै नोंथां।
औ आंनियाबो दङ नोंथां। अ मा नोंथाङा मा सोंदोंमोन एसे फोरमायना होफिनलाय
औ नोंथां ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव दा ओ अमा एबा दाउफोरनि फार्मफोर ओ दङ नामा नोंथां?
औ जोंनि साइडआवथ' आथिखालाव बिदिनो गिदोर इदिनो अमा फार्म दाउ फार्मफोर गैया। आथिखालाव जोङो गोबाङानो जेनेबा माबा सयथा बिदिखौ फियो। आरो मासेयाथ' बयनिबो न' खराव थाखायो। मासे नङा मासे नोंङो बर' न' खराव थांब्ला अमा फिसा नों नुगोनखि नुगोन आरो अमा फिनाय थिग मानोना बेयो जोंनि मोनसे इयारलि इंकाम आरो जोंनि जेनेबा गुन्दैया जेरै जों गुन्दै फानबोला नों फैसाखौ मोनगोमोन थिग बिदिनोङो बे गुन्दैखौ फानालासिनो नों अमानो दौनाय जायो आरो जायखौ जोङो अमायाखौ जोङो गुन्दैजों लोगोसे जोङो थास' गोसोम बा थास' गुफुरनि माबाखौ हानानै जोङो अमानो रुनानै होनाय जायो अब्ला अमाया थाब देरो होननानै जोङो फोथायनाय जायो आरो नाथाय आथिखालावथ' जोङो बि बेफोरनि अनगायै अमानो जोङो जेरै रासायनिक जेरै मा होनना बुङो बेखौ दा दाना बेफोरखौ जोङो दौनाय जायो जेरै ओ जायफोरखो केमिकेल होनानै जेनेबा दानाफोरखौ अमा फेदेरनायनि जेरै मुलिफोर मोनो थिग बिदिनो बि बि दौ होनानै जोङो अमाफोरखौ जोङो फिसिनायखौ जों नुयो आरो आरो जोङो बिदिनो बांद्राय फार्म जोंनिथिं गोदोर गोदोर एकस'था दुइस'था खालामनाय बिदि फार्मथ' जोंनि ओनसोलाव दासिमबो गैया आरो सोरबाफोर बानाय दों मोना आं बेखौ बुंथ'नो हाला बिदिनो जों दाउ अमा फिसिनानैबो जों रां खामायनो हायो नोंथाङाबो बुंलांबाय गरसे गरनै खरसा मोन जायो नङा होमबा थाखा जों जानाय बे जों लोगोसे जों दाउखौ जों न'आव मालाबा ओ न'आव जों बेदर जाग्रा हारिखाना जों बर'फोरा मालाबा न जानो हागोन आरो जेरै नों मोजां दामाव जुदि फाननो हायोबाथ नोङो बिराद रां आरजिनो हायो दिनै दावाव मानोना मासेयाव जेरै सेरसे सेयाव जेरै सयस‌ ताका किल जानो हमबाय दाव लकेल खेल दावा दाउखोनो‌‌ मोननो गैला आरो जोंनि थै थिं फार्म होननानै बुङोब्ला बे ब्रयलार फ्राम बे बयलार फार्म खो‌‌ जोङो बोरैहाय मावो होनबा जोंनि साइड‌आवहाय सरखारनिफ्राय थाङो। बे सरकारनिफ्रायनो बेखौ नोङो दाउबो नोङो दाना बयलार दाना आरो लोगोसे दाउआ बो थांगोन आरो बिदिनो नोङो नआव बानायनायनि खरसाखौबो गभमेन्टआनो हरो। नाथाय नोङो अकल नोङो दाउखौ फिसिना फेेदेरनानै हरनांगौ आरो गभमेन्टनो मानोना नोङो बे दावखौ नोङो पनसलिस दिनाव नोङो पनसलिस बा उम उम सललिस दिनाव नोङो बेखौ पास किल तिनि किल सारि किल बिदि बा आराय किल बिदि खालामनानै होनांगौ मेनौ हरनांगौ आरो माने गभमेन्टआ बेखौ सुनानै लायो। फिनखायो नोङो फिसिनायनि नामाव सेरसेयाव नोङो बे पन्द्र‌ ताकानिफ्राय अथ्र थाखा बेफोरनि गेजेर जेरावहोयो आरो सेरसेयाव आरो जुदि मासे दाउआ जुदि नोङो पन्द्र कि मा तिनि किल जादो‌ बा नोङो पन्द्र तागाके नों पनसलिस ताका नों मासे दाआव फिनायनि नामाव नोङो खरसाखौ मोनगोन आरो। आरो नों बे खरसा हिसाबै दा बे नों गाव गायनि पकेनिफ्राय नोङा जेबो खरसा थाङा अखल नोङो दाउआ फिसिनालसो सो हरनांगो आरो। बिदिनो थिग बिदिनो नोङो बिदि बिदिनो दुइ हाज बिदिनो नोङो जिउआव त्रिस हाजार सललिस हाजारखो नोङो दाउ फाराम खालामनानैबो नों बिराद आरजिनो हायो आरो। मानोना नों दाउखो नोङो एक हाजार ता दाव हरबा नों बे एक हाजार दाउखो नोङो सललिस दिनाव बा पनसलिस दिनाव नोङो फेदेरनानै गभमेन्टनो हरनांगो आरो अब्ला नोंहा जुदि ए मासे दावानो नों थ्रिस थाखा मोनोबा नों हाजारथा दाउआव जेनेबा नों बेसेबां मोनगोन नों थ्रिस हाजार मोनगोन नङा होमबा।
औ औ।
दिनो नोङो गुब गुबुन जायगायाव नोङो हाजिरा मावनो थांस्लायस्लाय गुबुन बायदि कम्पानियाव खामानि मावनो थांस्लायस्लाय जों नों न'आव थानानैनो गाव गायनि बिमा बिफा गाव गायनि आंगोफोरजों थानानैनो नोङो रां आरजिनो हायो आरोष
औ।
औ। अब्ला नोंथांमोननि स बिदिनो फार्मफोर फालागि खालामबायो नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो गामि ओनसोल नालाय बिदिनो ओ खायफा खायफा न'खराव बिदिनो फिसा फिसा फाराम दोङो आरो जेरै दाउनि फाराम हांसोनि फाराम बिदि दं आरो नोंथां। ओ बिसोरबो बिदिनो ओ फारामावहाय ओ ओम दाउ फिसाखौ फार्स्टावनो लाबोग्रोयो लाबोग्रोनानै बिसोरनि थाखाय थाग्रा खथा खालामना दोननांग गौ दोननानै बिसो औ। औ बिनि उनावहाय बिसोरनो ओ बाथरि खागज गाहायाव बना दोननांगौ जेरै बिसोरो दाउफोरा खि खिब्ला थाय बेखौ डाइरेक्ट गारहरनो हाखानाय रहम। जायगाया मैला जाहैबायसा औ बिदिनो बिसोरनो आदारखौ सम सम होबाय थानांगौ। जों जोबोद जोथोन लानांगौ आरो नङाब्लाथाय दाउ फिसाफोरा था गोरलैयैनो थैनो माबायो नालाय। बेनिखायनो जोथोन लाबाय थानांगौ। बिनि उनावहाय बिसोरनो दै होबाय थानांगौ दै आदार बिदिनो सम सम होबाय थानांगौ आरो। ओ बेनि उनावहाय बिसोरो ओ लासै लासैनो देरलांब्लाथाय बिसोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां मोननो हायो। जेे ओ जों न'खर सालायनायाव जो गोबां हेफाजाब होयो।
औ।
औ ओ आरो नो औ नोंथां।
औ। बुं नोंथाङा माबाफोर बुंनो औ आंथ बुंनो होननानै बेखौ सानदों जे नोंथाङा बुंनायाबो थिगानो जोङो गर से गरनै खरसाखौ जोङो मोनो। बेखायनो जोङो न'आव थानानैनो जों दाउ अमा फिसिनानै जों गोबां रां आरजिनो हायो। बेखौ जों नुहुद गो नाथाय गोनो ओ दानि गोनो खो आदबजों नोङो फियोब्ला बांसिन रां आरजिनो हायो। नङा होमबा नोंथां? जेरै जोङो आथि थिखालाव जोङो मासे मानै जोङो गोनोखो आदबजों फिनाय जायो। मास से मानैखौ जोङो गोदोनि आग दबजोंनो फिनाय जायो नङा होनबा? जुदि नों फार्म नो गोनोखो आदबजों म फेदेरबासो नोंङो थाब आरजिनो हागोन आरो। मानोना नों मासे अमाखौ जुदि नों सिक्स द दान आरो स्नि दानाव नों अथ्र हाजार बिस हाजारनि सायाव नों फाननो हाबासो नोंहा मुलाम्फा दं आरो
औ
बोसोरसे फिसिनानै जुदि नोंङो अथ्र हाजार बिस हाजाराव फानोब्ला नोंहा जेबो मुलाम्फा गैया। नोंनि खस्थआ ओरैनो आरो ओ मानोना नों न'आव बुनदि बेखौ गारस्रायस्राय अमानो दौनाय रखम जायो आरो बेखायनो नोंङो जों गोनोखो आदबखौबो सोलोंनांगोन जोंङो गोनो मावनानै जोंङो रां आरजिनो सोलोंनांगोन आरो नोंङो देहानि खस्थखौ नोंङो खालामदोंबा नोंङो रांखौबो नोंङो खस्थ मावनानै नोंङो बुरजाबो मोननो हानांगोन नङा होनबा। मानोना जिउआव रांङा जोंनि थाखाय साब फ्रोमनोबो गोनां नोंनोबो गोनां नंङा होनबा।
औ औ ओ आरो बिदिनो औ औ आरो बिदिनो जोंनियावथ मोसौ बोरमा फिसिनाय जायो नंङा होनबा नोंथां जोंहा मोसौ बोरमायाव जेबो‌ खरसा गैया आ रो मानो होननो थांङोब्ला मोसौ बोरमाया मिथिंगानिनो हाग्रा बंग्रा बेफोरखौ जानानैनो देरनाय जायो नालाय जोंहा मोसौ बोरमा फिसिनायाव जोबोद मुलाम्फा जायो आरो जोंनि आखाइनि खरसा जेबो थांङा नालाय
औ नोंगौ नोंथां बुंनायाबो थारैनो सैथो। अ अब्ला नोंथांङा जोंहा समाबो लावबाय जोंनि सावराय औ बेखिनियावनों फोजोबसोनोसै नामा
औ नोंथां ओ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों औ दे। औ दे नोंथां।